हेलौ खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा दा मा
औ खोनादों।
मा खालामनानै दं नोंथाङा ओरैनो? दा ओंखाम जाखांबायना नोंथां?
ए मा मा ओंख्रि संदों बेबा नोंथां?
दायोथ' जोंहा माबासो सबायजों नाजोंसो संदों।
ओमफ्राय नोंथाङा दा मोनसे ट्रपिक लादों बे नो जोंनाबो नै जाखांनानै दं नोंथां। दा नोंथांजों सावरायनो होननानै मोनसे ओं
औ।
दा नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन नोंथाङा फ्रिबा समखौ होनो हागोन ना।
ओं हायो।
दा जोङो जेनेबा आबादनि सोमोन्दै जेनेबा ओरैनो माबा ओरैनो माइ गायनाय फुनायफोरनि सायावखौ रायज्लायनो होननानै टपिक खौ लानाय जादोंमोन नोंथां।
जायो दे बिदिबां होनबा सावरायनोसै नामा।
उम जोङो दैज्लां होननानै बुङोबा गायनाय फुनाय होनोबाथ' जोंथिंजाय गायनाय फुनाया जोङो दा दै एबा सानदुंनि थाखाय बहुद जाहा मेलायाव गोगलैना दङ जेरै दुब्लिफोरानो गायनाय फुनायाव दै गैयिनि थाखाय जोङो आलि जा थेबथाना दोनदोंमोन जोङो बेफोरखौबो थेबथासे थेबथायावबो दाख्लैनि दैबानाजों जोङो गासिबो दैयानो माने गोम सान्दुंजों गोमालांजोबनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जेरै दाउसिन दाउलाफ्राबो दैनि थाखाय दैज्लांनि थाखाय बहुद औ
जायगा लायै जायगा गोबाङानो दैनि प्रब्लेम जादों। माइ गायनायाव
औ